औ।
खादों नान
औ खोनादों।
उह बे समावहाय जोङो हान्थिनायनि सो मोन्दै जोङो राय-राय होम
उम।
ओ। हान्थिनाय होनोब्ला जोङो बुंनो हायो से जायगानिफ्राय बा गुबुन मोनसे जायगायाव दावबायलांनायखौनो जों बिखौ हान्थिनाय होनना बुंनाय जायो।
बे
थिग थिग बेबायदियै ओ गोदोनि जुगनिफ्राय दानि जुगजों जोङो नायोब्ला जोंनि हान्थिनाय बा जोंनि ओ हान्थिनाया जोबोर ओ मा होनगोन गोजान गोजानमोन आलादा आलादामोन। गोदोनि जुगावहाय जोङो हान्थियोब्ला आयथिंजों थिनो गोनां जायोमोन माहाबा ओ दानि जुगावहाय जोङो ओ से से से रिंगायाव सहैनो गोनाङा ओ सानसे सानसे गाहाम ला - लाय ला सानसे सानसे गाहाम लानाय साननै गाहाम लानाय इदि बेबायदिखौ जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय ओय ओ गोबां दिन समनि गेजेरजोंसो जोङो दावबाय ओ हान्थिनायखौ जों नुनो मोनो ओ जेराव बहाबा थाङोब्ला बेवहाय आथिंजों थाबायलांनाय आरो नङाब्ला जायहा रां दङ जायहा बायक धोनिमोन बै जु समाव बैसोरनियावहाय मोसौ गारि बा मैसो गारि बा गराइ गारि बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे ओ गराइ गारिखौ बानाय ओ बानायोमोन ओ बिफांखौ दाननानै ओ बि खौ महर होनानै बेखो राउन्ड राउन्ड साखा गल होनानै बेखौ ओ बक्स बक्स रोखोमनि महर होनानै बेखौहाय ओ मोसौआव ओ लागायनानै बेजों हान्थिनाय नाय हान्थिनायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो बेनिबादि दानि जुगजों जोङो रिजायना नायोब्ला दानि जुगावहाय दानि नैबे जौगाफु मुगायावहाय हान्थिनाया जोबोद गोरलै जाबाय ओ सप्तासे नङाबा मास मोनसे लानो गोनांखौ दिनैनि दिग ओ दिनैनि दिनावहाय सानसेयावनो मोनहैनो हायो बा नै थाम आवार ओ घ ओ घन रिंगानि रिंगायावनो जों मोनैनो हानाय जोङो मोननो हायो जेरैहाय दानि जुग बेयावहाय ओ गोबां मेसिनारि बुस्थुफोरजों बानाय जानाय ओ गारि म थरफोरखौ जोङो ओ नुनो मोनो आरो बेजोंनो लोगोसे उरां जाहाज ओ रेलगारि बेफोरबायदि बेस ओ बेसादफोर ओ गारिफोरखो ओ मथरफोरखो ज जोङो उम ओ मेसिनारि बेसाद जों नुनो मोनो जेब्ला जों मथर साइकेल नायो अब्ला मटर साइकेलावहाय जोङो ओ लाव लावारि पेट्रलखौ जोङो सोनायखौ नुयो, आरो बेजोंनो लोगोसे बेयावहाय आरो लाव लाव बेसाद इन्जिनखौ ओ ओ गुरै खालामनो बा इन्जिनखौ मोजाङै ओ थानो थाखाय बियावहाय ओ लाव लावारि मबिलखौहाय सोनायखौबो जोङो नुनो मोनो आ आरो बायदि बायदि रोखोमनि मथर साइकेलफोर दिहुननायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेजोंनो लोगोसे नैबे दानि मुगायावहाय ओ ओ ओ बेथ्रि गारि बेथ्रिजों सोलिनाय गारि ओ बेथ्रि रिक्स' बेफोरबायदि जोङो रिकसाफोरखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेजोंनो लोगोसे गोबां गोबां ओ बास बास गारिफोर बास गारि जाय बासाव
आरो जोङो आरो बिनिफ्राय बांसिन हान्थिनायखौ जों नायोब्ला जेब्ला जोङो रेलगारियावहाय गाखोगोन बेयावहाय ओ नैजि थामजौफोरखौ खनसेयैनो गाखोनानै हान्थिनायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो जोङो नुनो मोनो जे मास मोनसे बा मास मोननै लानो गोनांखौ सानसेयावनो दावबायनायखौ जोङो नायोब्ला नुनो मोनगोन ओ बेखौ ओ उरां जाहाजजोंहाय जोङो मास मोन दानथाम दाननै लानो गोनांखौ जोङो सानसेयावनो थांनानै गुबुन हादोराव गुबुन हादराव थांनो हानायखौ जोङो नुनो मोनो आङो नैबे समावहाय बेसांखिनिखौ बुंनानै नोंथांनि आखायाव गथायनाय जाबाय।
थारैनो हान्थिनाय एबा दावबायनाय होना बुङोब्ला गोदो थाबायनाय जायोमोन आथिंजों बेबायदि गारि सारि गारि मथर बेबायदि गैयामोन आरो दिनैनि थारिखआव बै हान्थिनायखौ दिनैनि बेबायदि मुगायाव राव होयोब्ला बाथ्रा एबा गारि मथरजों थाबायनाय गारि मथरजों थांनाय मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगायाव बे मोनसे हान्थिनाय दावबायनाय आं बेखौ बुजिबाय आरो दिनै जोङो दिनै बुहुमाव हान्थिया लाब्लानो थानो हाया दिनै जों अकल जों न'आवनो जन्म' जानानै न'आव थाबाय थानो अखल जों न'आवनो जनानै उन्दुनानै सान थागोन थैनायसिम थाबाय थागोन हान्थिनाया जोंनि जोंनि जिउनि थाखाय मोनसे गेदेर मोनसे बाहागो आरो जों बयबो हान्थियो। जेसेबांखिनि देहायारि मोजां मानसि जों बयबो सुबुंफोरानो जों दावबायो जों बेरायो मानोना जों मोजांमोनो थाबायनो बेरायनो दावबायनो हान्थि बे जोंनि मानसिनि आखुथाय जों ओ सोरजियारि सिंगारि समायजा समायनाफोरखौ जोङो नायनो थाखाय जों नायो बेयावनो जों हान्थिनो गोनां जायो। आरो जोङो दिनै स्कुलाव माबा मोनसे सोलोंथाइ लानोब्लाबो ससे लामा नों दावबायागोन हान्थिनांगोन नों बाजाराव थांनोब्लाबो नों ससे लामा ससे जायगा नों दावबायनाय हानथिनांगोन नोङो देहा फाहामसालिआव थांनोब्लाबो नोंनि न'निफ्राय नों दावबायनांगोन हान्थिथारनांगोन नों मबा अबेबा बेबायदि एगजामफोर बेबायदि फरिखाफोर जुदि होयोब्ला बे बे आनजादफोर लिरनो थांनायावबो आनजाद होनो थांनायावबो नों दावबायबायनो गोनां जोंनि जिबनाव हान्थिनाया जोंनि जिउनि मोनसे गुबै जाथाय मोनसे जोंनि जिउनि गुबै आंगो बाहागो जोङो हान्थियालाबानो दावबायालाबानो थानो हाया नों बै दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव जों हान्थियो आरो बेबायदिनो दिनैनि दिनाव गोबां हान्थिग्रा हान्जाफोर दोङो बिसोरखौ हान्थिग्रा हानजा होनानै बुङो जाय हान्जाया मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे बेबायदि जायगाफोर इसोरनि सोरजिनाय समायना मिथिंगा जायगाफोरखौहाय नायथिङो आरो बेवहाय मा दोङो मा गैया बिनि समायनाथिखौ खिथिनो थाखाय बिनि समायनाथिखौ मिथिहोनो थाखाय गुबुन मिथियै मानसिफोरनि नि थाखाय गुबुन थांफेरि मानसिफोरनो मिथिहोनो थाखाय बेबायदि मोनसे हानजा हान्जा बेबायदि बुहुमाव बिदि अंखारनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिसोरो दावबायो बिथांमोना हान्थियो बेबायदिहै आरो आंबो गोबां हान्थिनो गाहाम मोनो आंबो गोबां हान्थियो दाव बायो बेबायदि मोजां मिथिंगाफोरखौ नायनो थाङो बेदिनो गोदान गोदान जायगाफोर खौ नायनो थाङो आरो गोसोआवबो बिदिनो रं जानाय लायो आरो बेनिखायनो आं बेखौनो बुंदों जे हान्थिनाया जोंनि जिउनि थाखाय मोनसे गेदेर मोनसे बाहागो हान्थिनाया जोंनि जिबनाव लोगोसे थाफाखायो ओ आरो बेबायदिनो हान्थिनानैनो जों गासैबो बे बुहुमनिफ्राय गोमालाङो बा आरो बे हान थिनायखौ बुङोब्ला बे बयनि जि बनाव थायो आरो बे समायाव आं बे हान्थिनायनि सो मोन्दैखौ आं बेबायदिनो आ गुसुंहै आंनि फ्राइ बुंनाय जाबाय नोंथाङा बेबायदिहै फोजोबनायनि लामाथिं ओ फिनिसिं मोनसे हान्थिनायनि बागैखो मोजांहै बुंनानै जुदि फोजोबोब्ला आं मोजां मोनगोन
औ नंगौ हान्थिनाया मोनसे जोबोद गोनांथि जोंनि लागै आरो नैबे मुगायाव नायोब्ला हान्थिनाया जोबोद गोरलै जाबाय जोंनि थाखाय आरो जों नायोब्ला जोंनि गामि नि गामिफ्रावनो ज जाबा जेरावनो जा जोंनि न'खर न'खरफोरावहाय दानि नैबे जुगाव नैबे जुगाफु जुगावहाय मुगायाव बयनिबो न'खराव जोङो हान्थिग्रा आ मेचिनफोरखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय ओ मटर साइकेल जेरैहाय ओ खार बेफोरबायदि बेसादफोरखौहाय जोङो नुनो मोनो आरो बे फोर बेफोर ओ बेफोर हान्थिग्रा मेचिनफोरा मेचिनारि बुसथुफोरा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेरै हाय आलादा आलादा आ सोरनियाबा गुबुन गुबुन रंनि जायो खालारनि जायो सोरनियाबा बां खारग्रा सोरनियाबा बाहाय स्ल' खारग्रा बा सोरनियाबा गोबां बिबांनि सोरनियाबा बा एसे बिबांनि बेफोरबायदि बेसाद बेफोरबायदि मुवा इन्जिन मुवाफोरखौ जोङो गोबां नुनो मोनो हान्थिग्रा बेसादफोरखौ आ आरो बे हान्थिनाया जोंनि लागै गोनांथिखायनो जोंनि साननो गोरोंफ्रा सान्थौ गिबिफ्रा ओ गोरोंफ्रा सानना नै नैबे बेसाद फोरखौ दिहुन्नो हादों आरो बे जोबोर गोरलै जादों जिउ खांनायाव आरो बेजोंनो जोङो संसार सोलिदों जेरैहाय बाजा बेफार फालांगि खालामनोब्लाबो जोंनि नैब समावहाय मटर साइ केल बा गारि बा दि आइ। गोनां थेखथरफोर बेफोर बेसादफोरखौ गारिफोरखौ जोंनि लागै जोबोर गोनांथि जायो आरो बेफोरनो जोंनि लागै ओ जोबोद गोरलै जानानै फैदों जोंनि जिउ खुंनायाव आ नैबे सानखिनिखौनो आङो हान्थिनायनि बागै बुंनानै बेसांखिनिआवनो फोजोबनो
उम। धन्यबाद हामबायसै।
उम।